हेल'
औ ओ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रियानो दं नोंथां
औ ओमफफ्राय दायो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ होनो हागोन नोंथां नोंथाङालाय दायो मा खालामबाय दङ?
आं ओरैनो दङ।
औ दे होमबा नोंथां।
औ आं दायो नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरोना। गामि आरो माबानि सहरनि सायावहाय जेनेबा टाउननि सायाव आरो औ थ' औ गावा गामिया गामिया जाहैबाय गामियावहाय जेनेबा मानसिफोर जेनेबा खम थायो। ओमफ्राय टाउनावहाय मानसि गोबां मानसि थायो। बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय
औ ओमफाय गामिनि मानसिफोरा बांसिन आबाद आबाद मावग्राफोर आबाद खेथि खालामनानै मावनायखौ जोो गामियावहाय बांसिन नुनो मोनो आरो खिन्थु सहरनि मानसिफोराहाय बिदिनो आबाद ओ मा होनोमोनलाय साख्रि मावनाय जेनेबा गभमेन्ट साख्रि मावनाय आरो बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ जों टाउनाव नुनो मोनो आरो ओमफ्राय गामियावहाय आरो स्कुल आरो हस्पिताल आरो गिदिर गिदिर बाजारफोर जानायफोरा जेनेबा बहुत खम आरो ओमफ्राय किनटु टाउन एरियावहाय जोङो स्कुलनिबो एभलेबेल हसपिटाल निबो एबेल लेबेल बाजार फोरनिबो दखानफोरनिबो एभेलेबेल बिदिखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै आंओ गामिफोराव जोङो बांद्राय नांगौ बुस्थुफोरखौ बाजारफोरावहाय जे थाङा गोजान गोजान गोजान गोजान जायगाफोरावहाय जोङो बाजार खालामनांगौ बिदि जानानै फैयो आरो आरो जों लोमजाबा जाब बा बेमारगोसाजाबा जोङो हसपिटाल फोरखौबो औ गोजानावहाय जोङो नोगोरावहाय फैनांगौ जायो आरो आरो गामि गामिफोराव ओरैनो फारमासि फिसा फिसाफ्राव जोङो ओ जों बेखौ नुनो मोनो आरो खिन्थु नों बेमार जायोबा जोङो टाउनफोरावहाय फैनानैहाय जोङो ओ देहा सिकितसा लानायखौ जोङो बिदि नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ माने जोङो गामि ओनसोलाव बहुद खम सुबिदा जेनेबा स्कुलनिबो बिनि सायाव जोंङो कलेस फरायनो थांब्लबो जों कलेस फोरखौबो बारा जेनेबा एभलेबेल जों कर्सफोरखौबो जों एभलेबल मोननो हाया टाउनाव जोङो ओ जि कर्स फरायनो बेफोरखौबो जोङो ओ जेसे फरायनो जोङो बेफोरखौ टाउनावहाय जेनेबा एभेलेबेल मोननो हायो आरो। थ' दायो नोंथाङा एसे बुंलांदो
टाउन सहर होननानै बुंब्लाथ' माने जों माने गोदोनिफ्रायनो होन होननानै मिथियो माने गोदो समाव माने बांसिनानो सुबुंफोरा माने गामि गामि ओनसोलाव था नायखौ नुनो मोनोन बिदिनो गामि ओनसोलावहाय मा होनो गोदो जोंनि आबौ आबै मानि बिनि आबौ आबौनि आबौ आबौनिफ्रायनो माने गामि सोलाव जिउ खुंनानै थोबोनाय बेखौ जों मिथियो माने समावहाय ओ बिदिनो गामि ओनसोलावहाय बिदिनो सुबुंफोरा माने न' न' माने न'फोर माने देरा फिसा फिसा बा न' फिसा फिसा बानायनानै थानायखौ माने नुनो मोनोमोन बिदिनो थुरिनि न' बा औवा बेरा न' बा बि हानि न' माने बिदिनो गामि ओनसोलावहाय बिदिखौ बांसिन नुनाय जायो आरो ना। आरोबाव बिदिनो गामि ओनसोलाव बिदिनो बिफां लाइफां गोबां नुनो मोनो बारहावा थान्दा जायो बिदिनो बिफां लाइफांफोर मेललाजों लोगोसे बिदिनो आबाद मावनायफोर बा मेलला नुनो मोनो। सुबुंफोर म- - माने गावजों गाव बिदिनो बिफां साया साया जि जिरायनायखौ नुनो मोनो। बार जालायनाय बा गामिनि ओनसोलाव माने बिदिनो माने गोबाङानो माने गाव जों गाव माने मिलायनानै थानाय बेखौ जोंङो गामि ओनसोल सोलायबाय नुनो मोनो आरो ना बिदिनो गामियाव बिदिनो ओ नेमखान्थिफोर फालिलायो बिदिनो आमथिुसुवाफोर जायोबा बिदिनो ज' ज' गामिनि ओंखारलायनानै बिदिनो बल फोथारफ्राव बलफोर जोलायनाय बा फिथाइ सामथायाइ जालायनाय बा हाग्रा हाग्रा एवनाय बेखौ माने गामि ओनसोलाव बांसिनै फालिनाय जायो आरो ना बिदिनो बैसागु समफोरावबो गामि ओनसोलाव बिदिनो न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय बिदिखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो ना गामि ओनसोलावहाय। आरो नों गामि ओनसोलावहाय आबादफोर मावोब्लाबो माने गावजों गाव मालाबा समाव मदद होलायनाय बा बिदिनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय बेखौ माने गामि ओनसोलावहाय नुनो मोनो आरोना। आरो जोंहा सोहोर होननानै बुंबाथ' माने ओ आथिखालाव माने सोहोर होननानै बुंब्ला माने गिदिर-गिदिर बिल्डिंफोर आरो बिदिनो गिदिर-गिदिर न'फोर बेफोरखौ माने सोहोरनानै मिथिनाय जायोना। आथिखालाव माने सोहोरा माने गोबां डेभेलप जाबाय आरोना जेनेबा गिदिर-गिदिर सोहोरफ्राव माने गिदिर-गिदिर बिदिनो न' बां बा बिल्डिं फोर बा फाइभ स्टार हटेल बा बायदिसिना गिदिर-गिदिर न'फोर बा कम्पानिफोर बेफोरखौ माने गिदिर-गिदिर सहर सोहोरफोराव नुनो मोनसै आरोना। आरोबाव बिदिनो सोहोर होननानै बुंबा माने बेवहाय माने सुबुं अनजिमाया बारा बा बिनि पलिउसन बारा बिदिनो फिफां लाइफांफोर खम बिदिनो गारि मथर मेल्लाफोर बिदिनो गारि मथर खारनाय जे जोंहा हान्थामेला बायदिया माने सोहोराव माने गोबां गोबां जायो आरो माने बेयाव माने पलिसन बारा जायो बा बि -दिनो हान्था मेला राहा जायो बिदिनो जों जारिमिनारिनिफ्राय ओंखारनाय गेसफ्राबो माने बे सहोरफ्राव माने बांसिन दानो दावराव बा बेयाव पलिउसन बिदिखौ जानाय मोनो आरोना आरोबाव जोंहा सोहोराव मानेबां गोबां बिदिनो नांगौ जानायफोर बायदिसिना मुवा बेसादफोर बा बिदिनो मुलिफोर बा बिदिनो जोंनि नांगौ जानाय बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बा बिदिनो नांगौ जानाय बायदि मुवा बेसाद माने बेखौ जोङो टाउन सोहोराव माने बांसिन मोननो थाङो आरो ना जोंहा। ओ गोनांथि जानायखौ मोननायजों लोगोसे माने आथिखालाव माने बांसिनानो टाउन सोहोराव माने सुबुंफ्रा थानो मोजां मोनसै होननानै मिथिदों आरोना थेवब्लाबो माने जोंहा आबहावाया मोजां नङा आरोना टाउन सोहोराव गामि ओनसोलनिफ्राय माने बिदिनो टाउन ओनसोलाव माने मोजां नङा आरोना बिदिनो जोंहा गामि ओनसोल होननानै बुङाथ' एसे फोरमायखाबाय आरोबाव बिदिनो टाउन सहाव माने बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बिदिनो मोजां मिथिनो मोनो आरो ना
औ-औ
नोंथाङाबो माने एसे फोरमायबावनो हागोन नामा जे टाउन सोहोराव माने माबायदि रो रोखोमनि बेफार फालांगिफोर खालामो बा गामि ओनसोलाव माबायदि रोखोमनि बेफार फालांगि खालामबा मुवा बेसाद फाननाय बेफोरो मानि बेफोरनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां।
औ नोंथाङाथ' दहाय बुं-बुंलांदों नङा होमबा खि ओ आङो ननि न'फोर जेनेबा माबायदि थायो गामियाव जेनेबा मादैबा मोनसि नोंथाङा दहाय दसे सिगां बुंलांबाय कि न'आ औ न' फोर जेनेबा फिसा-फिसा बा औवानि बिसोर लुनानै थायो बांसिन जोङो गामि ओनसोलाव नै बेफोरबायाददिखौ नुयो आरो आरो टाउन ओनसोलाव जों बुंनो थाङोब्ला ओ ओ गिदिर-गिदिर न' बिल्डिंफोर बेफोरबायदि जों ओ लुनानै थानाय खौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बुंदों ओ गामि ओनसोलाव माबायदि जेनेबा आबाद मावो आरो मा-मा टाउन ओनसोलाव माबायदि बेफार फालांगि खालामनोना त' जोंनि गामियावहाय गामि ओनसोलावहाय जेनेबा एथबांनाखि गि गिदिर-गिदिर बेफार फालांगि जेनेबा बिदि जों खालामनायखौ नुनो मोना आरो बांसिन गामि ओनसोलनि मानसिफ्रानो जो जेनबा आबादारि जायो नङा होमबाथ' बिदिनो
औ जाय एसेबां आबाद मावनानै बेफोरखौनो जोङो फाननानै गाव गावनि माखासे नांगौ गाव गावनि जिउआव माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो आरजिनानै बिदिनो लानो हायो आरो आरो टाउन ओनसोलाव टाउन ओनसोलावहाय जोङो बेफार फालांगिया माने आल जेनेबा गिदिर गिदिर बेफार फालांगि जों बिदिनो खालामनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै गामि गामि ओनसोलफोरावहाय जोङो बिदिनो हमनानै लादो नों गय बागानफोर बिदि दंबाबो जोङो बे गय बागानफोरखौ जों फाननो थाखाय जोङो मोनसे थाउन टाउन गिदिर एरियाायावहाय बेफोरावहाय जेनेबा थांनांगौ जायो आरो थ' टाउन एरि मानसिफोरा जेनेबा बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि गामि ओनसोलाव बिदि जों गायनायबो जोङो माखासे जेनेबा नुनो थाङो आरो
आरो बिदिनो जोङो गामियावहाय फिसा फिनलौ जेनेबा मैगं थाइगं मैगंफोरखौहाय जोङो बांसिन जेनेबा गोथां ओंख्रिफोर जेनेबा लाइ लाफा बायदिसिना बायदिसिना जोङो गामि ओनसोलाव बांसिन बांसिन मैगं थाइगंफोर फिथाइ सामथफोर जोङो बेफोरबायदि मोननो हायो आरो जेनेबा मोजां बुसथु जि बुस्थुावहाय हासार इउयाफोर बायदि जेनेबा होयिखौ जोङो गामि ओनसोलावहाय जों मोननो थाङो आरो जि जों बेफोरखौ सनानै जेनेबा बेमार जाया बाट जोङो टाउन ओनसोलाव सहर ओनसोलावहाय जोङो बेफोरबायदि ओ हासार गैयि माने जि बुस्थुखौ सेवनो रोङि मैगंफ्रा गाज्रि जानो रोङि बेफोरबायदि हासार होनानै जोङो माबानायखौहाय जेनबा फाननायखौहाय जों नुनो मोनो आरो बांसिन बुंनो थाङोबा जेनेबा बेफोरखौ जों जायोबा जों जोंनि देहायाव माखासे बेमार आजारफोरबो बिदिनो सोमजियो आरो
औ नोंगौथ'
औ
आरोबाव बिदिनो नोंथाङा माने गोबां खोथाखौनो फोरमायलांबाय जेनेबा टाउनाव माने माबायदि मोनो माने गामियाव माबायदि मोनो आरोबाव बेजों लोगोसे टाउननि बारहावा आरो गामिनि बारहावाया माने जेनेबा टाउनावथ' बिदिनो पलिउसन बा माबाफोरा मानेफोरदिया माने बारा जायो नालाय टाउना माने 'बेखौल मानि एसे गाज्रियानो जालांनो हमबाय आरो ना माने गामि ओनसोलफोराव बिदिनो बारहावा मोजां जायो नालाय बेखायनो गामि ओनसोलफ्राव माने मोजां मोजांबो जायोना नोंथाङ औ अब्ला नोंथां माने सावरायनांगौसिना सावरायनाय समाबो जाबाय
जाबाय औ औ-औ-औ नोंथां दे औ